औ खोनाबायना नोंथां।
औ खोनाबाय। दे जाहा मा होनोमोनलाय? बर'फोरनि बर'फोरा बबे फोलेरनिमोन दा बबे बबे जायगायाव रायजो जायो बिनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ जायो साव
औ। नोंथाङा मिथियोना बर'आ मा फोलेरनि
बर'आथ' मंगलिय तिब्बत बरमा फोलेरनि होननानै आं मिथियोमोन आरो नोंथाङा आंनिख्रुइ साब फिन मिथियोबा फोरमायहरनो हागोन।
औ होमबा एसे आंबो फोरमायसै होनबा। खोनासंदो नोंथां ओ गोदो बर'फोरना ओ चाइनायावसो मोननो जेखि ओ तिब्बथ बरमेन ओ फोलेरनिफ्राय फैदों बर'फ्रा ओ दा बर' बरमन फोलेरनि होननानैबो बुंनो हायो। उम। बिसोरो ओ साहा सानजा भारताव गोदो राय ओ हाब ओरै हाब फैनानै दास ओ आसाम रायजोआव रायजो जागासिनो दङ।
औ बुरलुंबुथोर सेर सेर हाबबोदोंना?
औ। बिसोर ओरै सा ओ चाइनानिफ्राय ओरै खोलाहा नामायै नामायै नामाय दैमा जिं जिं जिं फैयै फैयै नैबे जोंनि आसामाव दा आसामाव थाफैदों आरोखि। बिदिनो दा बर'फ्रा जों बर'फ्रा ओ गोदो गोदाय जों बर' जेरै राभा डिमासा ओ गार' बिसोरबो दंमोन ना बिसोर बिसोर गासिबो बर'आनो मोननो नोंथां।
औ।
खोनाबाय दासो जों आलदा जुदा जाफैबाय माने बिसोर सि ओ तिब्बत चाइनानिफ्राय फैनानै बिसोरो सोरबा बुरलुंबुथुर सेरफां सोरबा हाजो ओनसोल सोरबा बराक सेरफां सोरबा सोरबा जौयेन सोरबा हायेनाव रायजो जाफैयोनो नोंथां जों बिदिनो बिदिनो हरै सो ओ सा सानजा भारतनिफ्राय फैनानै बर'फ्रा गावस्रालायनानै बेयावनो सोरबा डिमासा सोरबा राभा सोरबा गार' सोरबा मिसिं बेयावनो गावस्रालायजोदों औ जों गोदो जारिमिनाव ओ
नायनो थाङोब्ला
मोनसेयानो मोननो।
औ मोनसेयानोमोन।
दा जों आलदा जुदला जाबाय।
औ।
ओरैनो नोंथाङा ओ बर'फोरनि बागै ओ बिसोर दा मा मा आबाद मावनानै जायो बे
औ औ ओ बर'फोरा बर' फोरनि धोरोम एरिखौबो बुंसैना? बर'फोरा मा मा धोरोमा गिबिसिनमोन आ बर'नि गिबिसिन आरो गुदिसिन धोरोम होननानै बुङोब्लाथ' बाथौ धोहोरोमखौनो मिथियो।
औ नोंथां उम।
औ।
बिसोरो ओ जेरै बाथौआ जाहैबाय दै, बार, अर, हा बेखौ लानानै मोनसे मिथिंगाखौ सिबिग्रा आरोखि बर ओ औ बर'फोरा मिथिंगाखौ सिबि ग्रा औ उम।
औ।
आरो फोरमायबावदो नोंथां।
औ ओ बे मोनबा गुदि मुवाया जाहैबाय हा नों दहाय बुंखांखाबाय दै बार, अर, अख्रां। बे मोनबा गुदि मुवाया जों मानसि माहारियावनो दंखायो मान सिनियावनो गासिबो दंजोबो जेरै हमनानै लादो आ गासिखौबो नांजोबगौ। हा हाखौ हमनानै लादो हायाबो जोंनि मानसिनि देहायावनो दंखाखायो।
औ जोङो दा हायाव थादों दा।
ओ नों जेरै मानसिनि मोदोमाव नों फुयोब्ला एदसेब्लाबो बो जिनिर ओंखारगोन ओ अब्ला जों बेजोंनो गोरोबफानानै दङ हायाबो आरो दै दैयाथ मानसि मानसिनाव दंफायो दैया जाहैबाय थै
औ।
जोंनि बयनावबो थायो जिब जुनार थिंनावबो मानसि दुमसि थैया होनबा थैया जाहैबाय दै दैखौ लादो नोङो हा दै‌ बार थै थांबाय आरो अर मानसि सिनाव हुयोब्ला गुदुं मोना होमबा बे गुदुं मोननायानो जाहैबाय अर। होमबा अराबो दंफायो मानसिजों
औ औ।
अख्रां अख्रांङा जाहैबाय बै अ अख्राङा जाहैबाय जोंनि मेलेम मेलेमा जाहैबाय गुवार गासैखौबो साननो हायो बेखौ रुजुनानै अख्रांखौ रुजुनाय जायो आरो ओ ओमफायो अख्रांखौ रुजुनानै जोंनि मेलेमखौ रुजुनाय जायो।
अख्रां थांबाय बे। आरो बार बार गैयाबानो एक मिनिट बार गैयाबानो
जों थांना था औ थांना थानो हाया बुहुमाव।
ओ बिनि थाखायनो बै फाइभ गुदि मुवाखौ बरफ्रा फुजियो। आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो
औ।
लानाय नङा गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो जाम्बा जाम्बि मुगानिफ्रायनो फैफानाय
मिथिंगाखो सोमोन्दो नालाय जों मिथिंगाखौ सिबिग्रा जाहैबाय मिथिंगाजों सोमोन्दो थानायखौ जेरै नों राभाफोरनिफोरखौनो नाय नोङो गासिबो बिसोरो मिथि मिथिंगा बिमाखौनो सिबियो जेरै दिमासा फ्राबो थिग बेबिदिनो बिसोर मोनसे हारिनि खामोन नालाय ओंखायनो दा जों बरफ्राबो मिथिंगा‌ बिमाखोनो सिबियो आरो।
औ बिसिनि खुलुमनाय जोंनि खुलुमनाय गासिबो सिबिनाय नियम निथिफोरा गासिबो एखे आनो।
अबेबा अबेबा रोखोमनि एसे एसे आलादा आलादा थेवबो मिलायफ्रामजायो होनजायो
औ मिलायो।
औ।
आरो बिसनि ओ आबाद मावनाय जानाय थानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे बर माहारिनि आबाद मावनायनि बागै औ माबायदि जायगायाव आबाद मावनो मोजां मोनो माबायदि जायगायाव थानो मोजां मोनो। बिनि बागै नोंथाङा फोरमायना होदो दे
बरफोराथ बुंनो थाङोब्ला गोदोस तिपबड चाइनानिफ्राय फैनाय नालाय बिसोरो जेरै गोदोनिफ्रायनो ओरै बुलुं बुथुर सेरफां दैमा जिं हाग्रा जिं जिं हाग्रायाव थानानै संसार जानो मोजां मोनो बिसोरो हाजो सेराव हाजोफ्राव औ जेरै आबाद मावनानै जेरै मैगं थाइगंनि आबाद माइनि आबाद ओ बेफोरखौ मावनानै बिसोरो बर'फ्रा मोजां मोनो बिसोर बेखौ बेजों लोगोसे थांनानै थायो आरो जेरै दाउ अमा फिसिनानैबो जेरै न'खरखौ सामलायो औ आरो आबाद मावनानै बेनोसै आरो बर'फ्रा।
औ औ।
आबादनि मुङावथ' जों दा बर'फ्रा खालि मेन ओ माइ आबादखौ मावो। गुबै आबाद माइ आबादखौ मावो आरो बेजों लोगोसे जोंना बर'फ्रा फाथो आबाद मावो जेरै सर ओ सबा औ सबाय बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो दा बर'फ्रा।
औ औ।
बर'फ्रा बिदिनो हाजो हाजोफ्राव खारखोना थानो मोजां मोनो दा नै बांसिनानो जोंना बर'फ्रा हाजो हाजो ओनसोलाव थायो। ओरै सा हाजो खर' ओनसोलाव। ओरैनो नों नोंथाङा औ नोंथां
औ आं नोंथांनाव सोंबावनोसै ओ बर'फोरना ओम मा मा धोहोरोमा ओ धोहोरोमथ' नङा मा मा फुजा फुजा होनाया मा माया ओ मा मा फुजा होनानै जायो? थायो बर'फोरा मा मा फुजा होनो मो
अ धोरो फोथायनायफ्रा बर'फ्रा फोथायनाय जेरै नों औ जेरै बर'नि मेन मेनानो जाबाय बाथौखो फुजियोना बर'फ्रा बाथौजों लोगोसेनो जेरै जों बाथौ सालामि होयो जेरै सिजौखौ फोथायो बर'फ्रा सिजौ दंफाङा बेखौ बेयो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां जेरै बार दै अर हा अख्रां अखा बेफोरखौ लानानै सोमजिनाय नालाय। मिथिंगा बिखाखौ जेरै बिनिखायनो बर'फ्रा सिजौखौ फुजिनानै जेरै गिबियावनो सालामि होयो सालामि होननायनि उनाव जों बिदिनो गोबां रोखोमनि लोखि गार्जा हामबाय फुजा ओ आमफ्राय बिदिनो खेराइ फोरबो औ खेराइ फुजा बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि बर'आव जेरै लोखि फुजा बेफोरखौ। बिसोरखौ फुजियो नोंथाङा खेराइ फुजानि सोमोन्दै मोनथियोना बर'फोरनि? खुलुमबाय नोंथां।
फोरमायनानै होदो नामा?
औ खेराइखौ?
औ।
औ खेरायानो जाहैबाय बर'नि ओ देरसिन फुजायानो होनजायो। बाव गासै मोदायखौनो औ गासै मोदायखौनो हांख्रिनाय जायो बेयाव जेरै बे फुजा होनायाव जोंना सासे जानागुरु आरो सासे दौदिनि दौदिनिया आइजो माहारियासो जानो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंना बर'नि दामजुफ्रा दामजुफोरबो थायो जेरै खाम, सिफुं फुं सि खाम सिफुं आरो जथा आरो माखासेफोरखौ इसिग्राब मानि लानाय जाया बांसिन जोंना खाम, सिफुं, जथा बेफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों गासि मोदायखौनो ओ बे फुजा होयो आरोखि। खेराइ फुजायाव। जाहाथे जोंनि बे माखासे गामि ओनसोलफ्राव गाज्रि मोदाय आरो गाज्रि बेसादफ्रा गामियाव एबा गामिनि सुबुंफोरा लोमजाया साजाया जाथों बिनि थाखाय जों खेराइ फुजाखौ होनाय जायो। बोथोरजों लोगोसे ओम। आरो बे खेराइ फुजायावनो जोंना माखासे ओ मोसानायफोर थायो जेरै जारा फाग्ला मोसानाय, गराय दाब्रायनाय, दाउ थै लोंनाय थुंग्रि सिबनाय
सा गोलाव बोनाय।
गोलाव बोनाय खामाव गाखोनाय बायदि बायदि रोखोमनि मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ नोंथाङा हामबाय फुजानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा एसे बर'फोरनि हामबाय औ ओ नोंथां फोरमायदो
औ हामबाय फुजायाव जोंना ओ सानै दौरि नांगौ हामबाय फुजानि थाखाय सासेया बर' दौरि सासेया हारसा दौरि हामबाय फुजाखौ जोंङो
औ
न' गामिनिफ्राय एसे जानगाराव होयो आरो
गामिनि एसे ओ जोबथाहां दैमाजों थानाय बेफोरबायदियाव होयो बेखौ होनायनि खारनानो जाहैबाय उम गामियाव ओ खालाय खालाय खुलाय थानाय बेफोरखौ सुस्रानो थाखाय खामबाय फुजाखौ होनाय जायो। खामबाय फुजाखौ होनायाव ओ गासै मोदायफोर खौनो लेंहरनाय जायो बेवहाय बर'फोरनि मोदायफोर ल' नङा बर'फोरनि मोदायफोरनि मोदायफोरखौ गाैखौबो लेंहरजोबो आरो बर'फोरनि अनगा गुबुन हारसा मोदायखौबो लेंहरनो लेंहरजोबो आरो लिंहरजोबनानै ओ गासै बावथाय बेयाव ओ ओ मा होनो थालित आरो दाउसा ओ फारौ गासिखौबो बाउनानै होयो आरो आरो बोरमाबो दानो सोरबा सोरबा सोरबा अमा दानो बेखौ हाथारनानै ओ बर' फोरा सिबियो आरो जाहाथे ओ जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय खालाय दै फोनफोरा ओ नैबे देग्लाय बोसोरनियाव गोथार फैथोंसै आरो गोदान बोसोरखौ जोंङो ओ गाजा गोमजायै बयजोंबो मिलायनानै ओ जालांनो हायो बिनि थाखायनो ओ हामबाय फुजाखौ
ओमफायो ओ नोंनाव मोनसे सोंबावनोसै ओ गारजा फुजा होयोना गार्जा फुजानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा
गारजा फुजाखौ आं उनाव फोरमायसै नोंथां दा माखासे ओ खोथा बुंनो सानदों मानो होनब्ला जोंहाथ' बर'फ्रा थिबबर पर्मण बरमन फोलेरनिफ्राय फैनाय नालाय ओरै सायसा सानजानिफ्राय ओ चा-चाइनानिफ्राय चानानिफ्राय फैयो जेरै जों बर'फोरनि गेजेरावबो गोदो नैबे रायजा राजा दंमोन आरोखि ना बेफोरखौबो जों मोनो मोनथिनो मोनदों दा नाय नाथाय दासो गैला बर'फोरनि गेजेराव राजा राजा जेरै बिर जोहोलावफोर दंमोन जोंनि गेजेराव नाथाय दा जोंना गोदो बर- 'ना रायजोबो दंमोननो नोंथां
औ दंमोन
खासार रायजो नोंथाङाबो मिथिखायो ना औ, नाथाय मोनसे समाव जों औ। डिमापुरा ओ मोनसे समाव जोंहा बर'फ्रा गावजों गाव खौसेथि गैयियावनो बिफोरो बिजाल फुथारलांदोंमोन ना नोंथां औ उम। दा बिदिनो बर'फ्रा जेरै बरमन फोलेरनि होननानै बुंनो हायो जों ना?
बुंनो हायो औ।
आरो माखासेफोरखौ जारिमिनखौ नाहरब्ला जों बेखौनो मोनदां आरोखि बर'फ्रा चायना, थिब्बट बर्मन फोलेरनिफ्राय फैनानै